औ होनथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा मा खालामदों
दाथ' ओरैनो दं नोंथां नै जिरायनानै
अ जाखांबाय नामा ओमफ्राय
जाथ'आखै नोंथां नोंलाय नोंथां
मा मा ओंख्रि जाखोमोनबा
जाथ'वाखै नोंथां
अ जाथ'वाखैना
औ
औ माने नोंथां आं माने मोनसे टपिक लानानै फैदोंमोन आरो नोंजोंहाय सावरायलायनो होननानै नों जुदि फ्रिबा आरो सावरायनो थाखाय
औ औ हागोन सावरायनो हागोन
थागोन ना
औ हागोन
अब्ला आं माने टपिकखौ फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव माने टपिकनो जाहैबाय बिदिनो दंफां लाइफां आरोना जेरै हमनानै ला औवा बा नारेंखल बेफोरनि बागै आरो जेनेबा जों बेफोरनिफ्राय मा मा मोननो हायो दंफांनिफ्राय जों मा मा खामानि मावनो हायो बेफोर आरो दा नों नोंथाङा एसे फोरमायहरग्रोनो हागोन नामा आंनि सिगाङावहाय बे दंफांफोरनि बागै उम
ओ नारेंखल होनोब्लाथ' जों नारेंखल फिथाइखौ जों जानो हायो नङा होमबा नोंथां जों नारेंखलनिफ्राय जोङो बिदिनो औ फिथाइ जोङो जानो हायो एबा जोङो बिदै लोंनो हायो दायो गरम सिजोनावहाय जोङो नारेंखलनि बिदै लोङो नङा होमबा नोंथां ओ बेबायदिनो नारें खलनि दाबखौहाय जों गोबां माने बिदिनो ओ टाउन एरिया एबा बे बादिनो जोंनि मार केेट एरिया एबा बेबायदिनो खाथि खालानि बाजारफोराव जों फाननायखौ जों नुनो मोनो नारेंखलनि बिदैखौ आरो बे नारेंखला जोंना माने हासिब बानायनायावबो जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नारेंखल बिलाइआ माने जोबोद मोजां हासिबनि थाखाय ओ बेखौहाय माने हासिब बानायनायाव बाहायो बै नारेंखलनि बिलाइखौ जिरनानै जोङो बै औ एबा बे लावथि लावथिखौ जोङो जमा खालामनानै जों बेजों हासिब बानायो बेबायदिनो आरोना नोंथां आरो औवाजों जोङो मा मा बानायनाय जायो एबा औवाखौ जों मा मायाव बाहायनाय जायो होनना सोंदों आं औ औवाखौ जों गोबां खामानि फ्राव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम माने गोबां खामानिफोराव बाहाय बाहायदों आरो ना औवाखौ औवाया गैयाब्लानो जोंहा माने जेबो जाया होनजायो औवाजोंनो गोबां खामानिफोरखौ जों मावनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा बेबादिनो न' लुनाय गोदोनिफ्रायनो सोलिनानै फैनाय ओ गोदोनिफ्रायनो गोदोथ' बेबायदि बांसिनानो औवाजोंसो लुयोमोन नङा होमबा न'फोरखौ
औ नंगौ
औ औवा औवाजों लुनानै बिबदिनो गोबां रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदिनो औवाखौहाय जों गोबां खामानिफ्राव बाहायो जेरै ओ न'नि खेमसि होन इन्जुर होन बेबायदिनो गोबां बायदिसिना रोखोमफ्राव बाहायो जेरै जोङो ओ सेन बानायनाय बेबायदिनो ओ जेखाइ खबाइनो ओ सान्द्रि संग्राय बेफोरखौ जों बाहायनाय खौ जों नुनो मोन्दों मानो होनोब्ला जों बाहायो जों बेफोरनि जुगैसो जोङो ओ रां बो खामायनो हायो
औ नांगौ
आरो जोङो बेफोर जेखाइ खबाइ बनायनानै जोङो आरो बिदिनो ना जों ना जानो हायो आरो जोङो संग्राय आरो सान्द्रिखौथ' नांखागौ जोंनो ओ मानो होनोब्ला जोंहा माइरं सालिनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां ओ ओ जों बयबो माने सुबुंफ्रानो बाहायखायो बे संग्राइ आरो सान्द्रि बेबायदिनो सेन खबाइ बायदिसिना रोखोमफोरखौ बाहायनायखौ जों जों नुनो मोनदों। माने औ औवायानो गोबां माने खामानिफोराव बाहायजायो जेरै न' बिल्डिं गिदिर गिदिर लुनायफोरावहाय ओ गोबां माने औवाफोर नांगौ जायो। जेरै आर सि सि बिल्डिं लुनायावहाय गोबां बेबायदिनो साथ दालाय होनायावहाय गोबां औवाफोर नांगौ जायो। जोङो बेफोरखौ साथ दालायखौ जोङो लाखिनो थाखाय जोंहा औवा औवानि गोनांथि जायो गोबां माने बेबायदिनो ओ प्लास्टार बुनाय होन गोबां खामानिफोर इटार जरायनाय फोरावहाय ओ औवाजोंसो जों खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेबायदिनो औवाखौ जों फालांगिबो खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों मानसिफोरनो गुबुन जायगाफ्राव जों फानहरनाय खौ जों नुनो मोन्दों आरो बेबायदिनो औवाजों गोबां खामानिफ्राव जों बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। जेरै जों हाबा ओ एबा फांसोन गोबां खामानिफोरावहाय जेरै जों हाबाफोरनि पेन्देल लुनो थाखाय जों औवा नांगौ जायो। ओ गुबुन दंफांफोरजों जों लुनो हाया बेफोर पेन्देलखौ। जोङो औवायासो जों एभेलेबल मोनो जों औवाजोंनो गोबां बेबायदि डिजाइन डिजाइन फांसोन बनायनो हायो हायो। बेबायदिनो गोबां गिदिर गिदिर स्टेजफोरखौ जों औवाफोरजोंनो जों बनायनायखौ जों नुनो मोन्दों। नङा होमबा नोंथां? बुंनो थाङोब्लाथ' गोबां दं नोंथां ओ नोंथाङाबो एसे ओ फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा औवानि सायाव?
औ आं फोरमायनो आं फोरमायनो हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा आनो फ्राय खोथाफोरखौ फोरमायहरखादों आंनि सिगाङाव। नाथाय आंबो बुंनो सानदों जेनेबा मोननैसो आंनि मोनथिनाय आरोना आंनि बिबुंथियावहाय। जेनेबा हमनानै ला औवानि बागै फार्स्टआव बुंसै आं औवा नि बागै नोंथाङा बुंखाबाय जोंहा गोबां बिदिनो सेन सेन सानो था थाखाय जोंहा बिदिनो जेखाइ बानायनाय जायो औवाजोंनो बा इदिनो सान्द्रि, संग्राय बेफोरखौ माइ जावनो थाखाय बिदि बायदि बायदि बानायनाय जायो जोंहा बे मोनसे बुंनो थाङोबा औवाया जोंनि कालसाराव मोनसे थाफादेरनाय आरोना औवानि बुस थुफोरजोंनो जोंहा मोनसे जेनेबा मावनो दांनो हेफाजाब मोननाय थायो ने ओ बिदिनो जोंहाथ' जोंनाथ' बर'फोरना गोबां मानसियानो फ्रायानो आबाद मावो जोंहा आबाद मावनायावहाय औवानि जोबोद गोनांथि दा जों हमनानै ला जों बेयावनो माबा मोनसे जों गायगोन बिदिनो हमनानै ला जों सबाइ बिमा बिदिनो लाव खुमब्राफोर जों गायगोन दा बेफोराव जों हमनानै ला जों बेयावबो औवा नांगौ जोंनाव ओ जों मा होनोमोन होनलाय बिदिनो बैसां बानायनो जों सुंन्थानो थाखाय जों बेफोरावहाय औवाखौ नांगौ जायो बे मैगं थाइगं गायनायावहाय ओ जों हमनानै ला जों मालाबा बेलेग खेथि बानलु सिब्र'फोरखौ हमनानै लादो जों बेफोरावबो बानलु सिब्र'फोरावबो जोंनो औवाखौ नांगौ जोङो बिदिनो औवाखौहाय फिसा फिसा दाननानै जों बेयाव माने दंफांखौ सुंथानो थाखाय जोंनो नांगौ जायो बा जों मैगं थाइगं गायोब्ला जों माने बोरमा मोसौ हाबैनि थाखाय जोङो बेरा दुमथेनाय जायो। औवाजोंनो हेबनानै बिदिनो आरो नों थां गोबां दङ आरो जोङो औवाया जों खामानियावल' नङा बिदिनो जों औवा बुर खानि जे औवा मेवाइ होननानै ओंखारोना नोंथां? जोंनाथ' बेखौ जायो जोंना बर' फोरना जोंना बे बुस्थुखौ जाखाथारो नोंथाङा मिथिखानांगौ जानांगौ जेरै
औ।
जोंहा ओ बिदिनो बेयावहाय अनला होननानै जोंहा जायो गोबां गोथाव जायो जानोबो बे बेयो जोंनि माने कालसारावनो गोलैयो माने आं बुङो। आंनि उाथ' औवायाहाय आरो बिदिनो दङ बुंबाथ' खोथााजोबा नाथाय आं आरो नारेंखलनि सायावबो एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव जों नारेंखलखौबो होनदोंमोन नालाय दा नोंथाङा होनदों जोंना बिदिनो नारेंखल बिलाइजों जोंहा मा होनोमोनलाय हासिबो बानायनाय जायो। औ नोंगौ जोंना नारेंखल बिलाइजों हासिफोर बिदिनो बायदि बायदि बानायनाय जायो। आरो जोंहा बेल' नङा जोंना नारेंखल दंफांनिजों जोंना बुस्थुफोर मोननायजों जोङो नारेंखलनियावहाय जोङो दुरुंबो बानायनाय जायो। नारेंखल दंफांनिजों। जोंना बे मोन से जेरै बेलेग बेलेग दुरुं थाया नङा होमबा जोंहा बे नारेखलनि दूरुंआ बो बिराद गोरा जायो माने दा बे दंफांनि जानाय जानाय दुुरुं फोरफोरखौनो जोंहा न' लुनाय बानायफ्रावबो जोंहा माने नांगौ जायो खामानिफोरावहाय। बिदिनो गोबाङावनो आरो बे नारेंखल बिलाइजों जोंहा हासिल' नङा। जोंहा बिदिनो न' लुनायावबो जोंहा खामानि होयो जेरै बिदिनो थुरिनि न' थाया होमब ना नोंथां? जोंहा नारेंखल बिलाइजोंबो जोंहा माने खर'नि सादआवहाय जोंहा नारेंखल बिलाइफोरखौबो जों माने बाहायनायखौ नुनो मोनोमोन दासिमबो जों नुयो फ्राय अबेबा अबेबा नाथाय एसे खमायलांबाय आरो बाहायनायफ्रा नाथाय बाहायोमोन दासिमबो बाहायो आरो। औ बिदिनो ओमफ्राय नारेंखला जोंना माने फिथाइल' नङा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गुदिनिफ्राय बिजौसिम बाहाय जानाय जायो। जोंना हम नारि खल दंफां गुथै दंफांखौनो बुंनोसै आं। जोंहा दंफांखौनो अबेबा जों साजायनाय मानाय बेफोरावबो जोंहा माने नुनो मोनो आरो नारेंखलखौहाय जेरै हमनानै ला अबेबा धाबाफोर बिदिनो हटेलफोर माने एखे खुला मेदान बिदि जाया दालाय
औ औ
बिदि सिसथिमनि जों नारेंखल दंफांफोरखौ गोबां गायनाय नुयो। मानो होनबा नारेंखल दंफां गायोब्ला जोंहा जाय बे समायना नुयो बिनि जे माने मा होनोमोनलाय सेबा दंफांनि सेब माने महरा बिलाइफोरनि जे मडेल माने गोबां समायना नुयो जों दंफांखौ गायोब्ला जों बेफोरावहाय लाइट साइट बिदिनो बहायनानै माने समायहोनो हायो नरेंखल दंफांखौहाय। माने खामानि होयो आरो जेनेबा मोनसे एट्रेकसन खालामो आरो जों बेफोरबायदियाव जों गायोब्ला। आरो जोंहा बे बिदिनो एक्सट्रायै बुङोबा नारेंखल बिलाइखौबो जों दाननानै बिदिनो आरो साजायनायाव बाहायबावो। जों बिदिनो हाबा खेराफ्रावबो जों दाना नुनो थांसै बिदिनो नारेंखल बिलाइखौहाय जों दाननानै माने खेंख्रा खेंख्रि थनला बायनानैबो मानानैबो जों माने साजायनायाव बाहायो जों वेलकाम गेटावबो बाहायनो हागौ बा मा हौवा गोदान हिनजाव गोदान थानाय बेफोराव जोङो नारेंखल बिलाइफोरखौ होनानै जों बिदिनो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। फ्राय हाबाफ्राव जोंनि दानियावहाय ओनथां आरो आरो नारिखलनियाव आं आं फिथाइखौ बुंनो जादों जोंहा फिथाइखौ जानोबो हायो आरो बिनि दाबखौबो लोंनो हायो। आरो बे जे नारेंखलनि जे मा मादा थायो जों बेखौहाय गोबां बिदिनो क्रिमफोरबो बाहायनाय जायो। आरो नारेंखलजोंनो जोंना थावबो मोनो नङा होमबा ना नोंथां औ बिदिनो आरो दा नोंथां आं गय मा होनोमोनलाय औवा दंफांनियानो जा नारेंखल दंफांनियानो जा जों रायज्लायबाथ' गोबां खोथा ओंखारो खोथाया जोबनो थाङा नाथाय नै जोंना समाबो जानानै फैबायमोन नोंथांजों सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों दा नोंथाङासो मा होनो
औ औ नोंथां सायनानै जोबोद मोजां मोनबाय नोंथाङा बेदि दसे सम गावनि नोंनि रोंगौथिखौ देखायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। औ दे होमबा ना नोंथां। औ।